हेलौ
औ नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां
गिबि गिबियावनो जोङो दा मानि बागै सावरायगोन होनना लादों
औ जोङो दा जानाय लोंनायनि बागै सावरायदों होननो आखायाव लादों नोंथाङा दा ओरैनो मा मा मैगं जानानै मोजां मोनो एसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन आंथ' मैगं थाइगं होनोब्ला जोबोर मैगं थाइगंफोरखौ मोजां मोनो जेरै मैगं होनोब्ला फिथाइ फिथाइ सामथायाइ जेरै पथल खांख्रिखला जिंखा फोरला बेफोर मैगंखौ जानो मोजां मोनो आरो थरमुसाबो गरम बोथोर राव जानो मोजां जायो आरो बेफोरजों लोगोसेनो
औ ओमफ्राय
बेफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफां फिथाइ सामथाइफोरखौबो जानानै मोजां मोनो मैगं थाइगंफोरखौबो जानानै मोजां मोनो। आरो थास' बिसुुंआबो मोजां जायो जानो थास' आथिं बेफोरबो
बांसिन मोजांसिन मोननाय ओंख्रिया मा नोंथांनिया
नोंथाङा माबाफोर सोंलु सोंनो सानबावदों नामा
नोंनि बांसिन मोजांसिन मोननाय ओंख्रिया मा होनदों नोंथां
आंनि बांसिन मोजांसिन मोननाय ओंख्रिया जादोंओं फुख्रियाथ' आंना गैया ओरैनो
औ
आङो आलुखौ मोजां मोनो।
औ नोंथां नोंथाङा दा अनला जेन'बा दा जोंनि बर'निनो अनला बेफोर अनलाजों दाउ बेफोर बेफोरखौ जाना मोजां मोना नामा नोंथाङा
मोनो मोननायालाय बेफोर एसे आलादा जाहैबाय
औ दा जों बर'नि ओंख्रि होनबा मा मा होननानै मिथियो नोंथाङा
बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जोंना बिखि अनलाजों दाउ थाबाय सबायजों अमा गोरान बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन आरो नारजि बेफोर थाबाय बेनिफ्राय औवा मेवाइ बे फोर थाबाय औबवा मेवायाबो दावउजों जाज जायो नारजियाबो अमाजों जाजायो आरो सबायाबो अमाजों जाजायो जों जाजायो आरो बेफोरबो अनलाफोराबो दाउजों जाजायो अमाजोंबो जाजायो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरजों जाजोब
औ नंगौ दा बिदिनो नोंथाङाथ बे आलुखौ मोजां मोनो होनब्ला नोंस्रा आलु दा आलु खेथि मावो नामा नोंथाङा
आलु खेथिथ मावो दा दा बर बरथमान आलु खेथिया दा दैज्लां बोथोरा मावजाया बेखौ मेसें बोथोरावसो मावनाय जायो गोजां बोथोराव
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा मायबाफोर सोंनो नामा
नोंथाङा मा मैगंखौ जानानै मोजां मोनो
आंथ दा बिदिनो अनलाजों दाउखौ जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां
औ
औ
नोंथाङा अनलाजों दाउजों संनायनि एसे
औ जों दा अनलासो अनलासो संनो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ माइरंखौ जोङो सोमनानै दोननानै बाहाय रानखांबाथाय जों बेखौ उलार बा मेचिनफोराव देयो देनानै औ दाउफोर खौ दा एवफ्रामना लाग्रोनानै जों दै होनानै बेखौ खारै होनानै गोदौबाथाय बे अनला अन गुन्दैखौ होनानै होयो। जोंनो अनला संनो थाखाय खारैयान खारैखौ नांथारगौ
औ नंगौ
औ दा खारैखौ माबायदि बानायो होनबा जोङो थालिरनिफ्राय थालिर बिफांखौ दानफायनानै जोङो थालिरखौ थुख्रा थुख्रा सिनखावनानै बेखौ सानदुंङाव फोराननानै बेखौ सावनानै जों खारै खारै बानायनाय जायो आरो औ
बेनिफ्राय नोंथांनाव माबा मैगं थाइगंफोर ओंख्रिफोर संनायनि माबाफोर रोंगौथि दंबावो नामा
औ संनोलाय आं गासैखौबो रोंगौ रोंनाया नोंथां
औ
औ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो औ दे बुंग्रो नोंथाङा
नोंथाङा ओरैनो मा मा मैगंफोरखौ संनो रोंगौ
आं ओरैनो रोंनायाथ' गाैखौबो रोंगौ नाथाय नारजिजों अमाखो आं रोङा नोंथां
औ नोंथाङा नारजि जानो मोजां मोनो ना मोना
औ जानोलाय मोजां मोनो गासिखौबो नोंथां जोबोद गोथाव जायो आरो नार्जिजों अमा सबायाइजों साम' अनलाजों दाउ औ नोंथाङा नाजों मैथाजों जादों ना जाफेराखै
आं जाफेरबाय जानायालाय जोबोर मोजां जायो नाजों मैथाजों
औ नोंगौ दा नोंथांमोननिथिंबो थालिर फस्लाखौ जायोना जाया अमाजों।
थालिर फस्लाखौ जायो जानाया थेवबो बेखौ उम उम गासैबो मासाव एबा दानावनो जाया जों बेखौ थालिर फस्लाखौ जोङो बेखौ दै उम बैस सागु बोथोराव जायो। ओरैनो।
औ जों दा बैसागोआव मा मा खांथिंना जायोखौ एसे बुंनो हागोन ना।
जोङो बैसागु बोथोराव ओरैनो गोबां रोखोमनि उम मैगं थाइगं एबा लाइफांफोर खांथिंननानै जायो।
औ नंगौ।
उम मा बुङो बेखौ उम खुंखा बिलाइ। बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि नोरसिं जारमन बेफोर बायदि। बायदि बायदि रोखोमनि बिलाइफोरखौ खांथिंनानै जायो आरोना।
औ जों दा दिंखिया दिंखियाखौ जों मा मा दानाव मा सान माबायाव जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
दिंखियाखौ जोङो नैबे बैसागो दान बैसागो दानावनो जानाय जायो।
औ नंगौ। नोंथाङा दिंखियाफोरखौ जानानै मोजां मोनो ना मोना?
औ मोनो दिंखियाखौ जानानै मोजां मोनो। बेयो जाबाय हाग्रा लाइफां लाइफाङाव गोलैनो हागौ बियो।
औ नंगौ नोंथां।
जोबोर मोजां जायो जानो।
खोनायाखै नोंथां
मा बुंदों नोंथाङा?
औ खोनानो मोनाखै बुंदों नोंथां।
औ बे लाइफांआव गोलैयो होनना बुंदों आं।
औ औ औ नंगौ। दा बिदिनो गोबां मैगङाथ' गोबां दं नङा होनबा नोंथां।
औ दङ।
औ औ। दा बेफोर बायदिनो जोङो आलु दालि बेफोरखौबो जानानै मोजां मोनो नङा होनबा?
औ नंगौ।
औ। बांसिनानो नोंथाङाथ' आलुखौसो जानानै मोजां मोनो होनबाय।
औ आलुआ गासै मैगं थाइगंजोबो मिलायो नालाय। बेनिखायनो आलु बाय मिलायनानै थानायानाया मोजां।
औ बिदिनो दा नोंथाङा मा मा आलुखौ मा मा मैगंआव होनानै जायो एसे ओरैनो बुंनो हागोन ना?
ओम आलुखौथ' जों गोबां मैगं थाइगं होनानै जाजायो। जेरै जिंखायावबो भाजायफोर एवनायावबो ओंख्रिफोर एवनायावबो जाजायो आरो खांख्रिखलाफोरजोंबो गुबुन गुबुन मैगंफोर मैगं थाइगंफोरजोंबो आलुआ मिलाय बेफोरजोंबो संनानै जाजायो। अनलाफोरावबो होजायो नारजि फोरावबो जायो। बेफोर मैगङा ओम बे आलुआ गासै मैगं थाइगं एबा जिब जुनारबो बेदरफोरावबो मिलायो। ओंखायनो बेखौ गासै गासैजोंबो जाजायो।
नोंथाङा दा मा बेदरखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा?
ओम आंथ' बेदर होनोब्ला ओ अमाखौ मोजां मोनो।
औ दा नोंथाङा मायबाफोर सोंनो दं नामा?
औ दङ नोंथाङा उम उम मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो आरो मा बेदरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' ओंख्रि होनोब्ला अनलाजों दाउ सबाय बेफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आरो दालिखौ। बेदर होनोब्ला आङो अमाखौनो मोजांसिन मोनो नोंथां।
औ
औ
नों
दा नोंथांनिफ्रायबो जोबोद बाथ्रा खोनानो मोनबाय मि मिथिनो मोनबाय जोबोद
नोंथाङा मै अमाखौ मा मा मैगंजों जाख फेरखो?
औ आङो अमाखौ बांसिनानो आलुजों जायो आरो बैसागो दानबाजों थालिर फस्लाजों जायो बिदिनो बायदि बायदि बिलाहि होनानै जायो। औ बांसिनानो आलुजों जानाय जायो आरो नों
औ
औ
नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर सोंलु दंबावो नामा?
औ औ नोंथाङा दा ओरैनो मा मा बेदर जाफेरखो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
बेदराथ' जाफेरबाय गोबां जाफेरबाय। जेरै अमा जाफेरबाय दाउ जाफेरबाय बयलार जाफेरबाय बोरमा जाफेरबाय बेफोर उम बेफोर उम बेफोर बेदरफोरखौ जाब फेरबाय आरो ना
औ नंगौ दा अमा होनोब्ला जोंहा सब गासैबो कर्मफोरावनो सलियो नङा होनबा
औ नंगौ बेखौ हाबाय हाबायानो जा कासानो जा जि एसे फिसा उम फिसा फिसा कर्मफोर आनो जा बेखौ जोङो अमा बेदरखौ नांथारगौ जायो। बेनिखायनो जोंनि थाखाय अमा बेदरा गोनां उम
दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद समबो जाबाय नङा होनबा नोंथां औ इयुनाव
बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो थु होनोसै नामा समाबो जाबाय।
औ नोंथां इयुनाव आसा खालामो मोजाङै रायलायफिननो हागोन। मोनगोन होननानै दे होनबा नोंथाङा दोनथ'दो नामा?
दे बिदिब्ला।
हेल' नोंथां।